औ नोंथां अ नै नोंथां आं दा मोजाङै दं आङो दायो नै गुवाहाटि सोहरावसो बेरायनानै दं नोंथां नोंथाङालाय
औ नोंथां आं नै आं फाथो आबाद खौसो नायनो फैदों आं फाथो मावदोंमोन नालाय बेखौनो
हारे अ नोंथां औ अब्ला नोंथाङा फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै आङनो फोरमायलांदो नामा आंबो एसे फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों नालाय बेखायनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां आं फाथो आबादनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायलांनो सानबाय गिबियावनो फाथो आबाद मावनो थाखाय मोजां रोखोमनि जोलैखौ नागिरनानै लानांगौ जायो जेराव बे फाथो आबादा दालायफोर हरबाङि बेबायदि जाहाथे गोलाव गोलाव जायो गोजौ मान्दान्दानि फसल जोल बेगरखौ जोङो सायख'नानै लानो गोनां जाथारो नोंथां बेनि उनाव जोङो हाखौ सायख'नानै लानांगौ हा सायख'नानै लानायाव सरासनस्रायै हाया बाला साहिजिया जाबानो जायो एबा बांद्राय दै थायाब्ला मोजां बेबादि आरो बांद्राय रानस्रावद्राय बे हायाबो गाज्रि मानो होनोब्ला फाथो आबाद मावनाया बेखौ गुबै दैज्लां बोथोरावनो मावनाय जायो होनजायो बेनि थाखाय ओ
दैनि बिबाङाबो एसे नांगौ जायो नांद्रायि होननानै बुंजाया बेनि उनाव जोङो बै हाखौ मोजाङै हालेवनानै लानांगौ सिगां समाव नांगोलजोंनो हालेवोमोन एबा मोसौजोंनो बेखौ हालेवनाय जायोमोन नाथाय दा आथिखालाव समजों गोरोबफानो थाखाय ओ मोसौजों हालेवनाय जालिया दा ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जासै ट्रेक्टरजोंनो बियो मोजाङै हालेवनानै बेखौ गायनो हायो एबा गायनाय जायखौ गायनाय होननानै बुंनाय जाया बेखौ फोनाय होननानै बुंनाय जायो बेखौ फोनो थाखाय जोङो मोनसे दाबोराव लानानै फसल बेगरखौ दाबोल' लानानै बेखौ थाबायै थाबायैनो सारनाय जायो दा आथिखालाव नाथाय गोदानारि मुगा हिसाबै ट्रेक्टरनि उनावनो बै मोनसे मेचिन लागायनानै बेखौ फसल बेगरखौ फोनाय जासै नाथाय जोंनियाव दासिमबो बे सुबिदाया गैया बेनि थाखायनो आङो नोंथां बेखौ आखाइजोंनो फोनाय जायो आखाइजोंनो स्रा स्रा जानाय बायदि मोनो बेनि उनाव जोङो सार ओ बेखौ मावखांनायनि उनाव एबा फसल बेगरखौ बोखांनायनि उनाव जोङो फारफ्रोमथिंबो बेरा होनानै लानांगौ जायो मानो होनोब्ला बेरा बेफोरबायदि दुम खेराइ गैयाब्ला मोसौ बोरमा बेबायदि गुबुन जिब जुनारफ्रा हाबनानै बेखौ गाग्लिलाबायो आरो बेखौ जानोबो हागौ बेबायदि जायोब्ला आबादारिहा गोबां खहा जायो बेनि थाखायनो बेरा दुमनायाबो गोनांथार दा बेरा दुमनाय होननानै बुङोब्ला औवाजों गुबै एबा सरासनस्रायै दुमनाय जायो आरो गुबुन गुबुन ओ मुवाफोरजोंबो एबा फिसा फिसा दं फांफोरजोंबो बेखौ बेराखौ दुमनानै लानो हायो एबा बेहाय अरायथा हिसाबै माखासे लाइफांफोर गायनो हायो जायफ्रा लाइफां जेरै एन्दा बेफोरबायदि लाइफांखौबो गायनाय जायो बेबायदि गायोब्ला बे बेराया अरायथा जायो बेवहाय खनले खनले बेरा होनांगौनि गोनांथि गैया दा बेरा होखांनायनि उनाव बै फाथो आबादखौ जोथोन लानांगौ जासै फाथो आबादखौ जोथोन लानो थाखाय बेहाय जोङो हा बेखौ गिबियावनो दां नांगौ जायो दांनायनि ओंथिया जाबाय मा बेखौ नाङि हाग्राफोरखौ खन्थिजों जोङो बेखौ एरखुनानै गारनांगौ जायो बेबायदि खालामब्ला फाथो आबादा थाबैनो देरखोबोयो फाथो आबादनि थाखाय अखा आरो सानदुं बेयो जोबोद गोनांथार अखा हानायनि उनाव फिन सानदुं दुंनाय अखा हालाय सान्दुं दुंलनाय बेबायदि जायोब्ला फाथो आबादा जोबोद थाबैनो जौगासार जायो थाबैनो जौ देरो बेबायादि दा बेबायदिनो लासै लासै बियो जौ लांनो लायो आरो बेवहाय मुलि होनांगौनि जेसेबां गोनांथि गैया सरासनस्रायै हासार होयोब्ला साबसिन जायो दिहुनथाइा बाङो बिनि उनाव बेखौ जोङो मोनसे थि जौथायनि जायोब्ला हमनानै लाजायो स्नि फुट सिमहालागै गोजौ जायोब्ला एबा स्नि फुटनि बारा बो जायो बबेबा बबेबा हासार गोनां फाथो आबादा बेखौ जोङो दाननाय जायो दाननानै बेखौ मोनसे थि जायगायाव लाङो लांनानै बेखौ फुख्रि बायदिफ्राव सोमनाय जायो सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो बेबायादिनो मोननाय जायोब्ला बेयाव बिगुर फुनानै बेखौ जोङो फाथो आबादखौ जोङो दिहुनो आरो बिनि उनाव बेखौ बेखौ दिहुननानै जोङो बेखौ फोरानो फोराननायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बाजार फारसे दैथायहरनो एबा फाननो थाखाय थियारि जायो दा फाथो आबादनि सोमोन्दै आं बेखिनियावनो नोंथांनो फोरमायना होनाय जाबाय दा नोंथाङा गुवाहाटिीयाव दं होननानै बुंदोंमोन नामा
औ नोंथां
अब्ला नोंथाङा गुवाहाटिीनि दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो आंनो फोरमायलांनो हागोन ना
औ नोंथां अब्ला खोनासंलांदो नोंथाङा आङो दा गुवाहाटिसिम दावबायबोनाया क'क्राझारनिफ्राय फैनाय जादोंमोन क'क्राझारनि फ्राय गुवाहाटिसिम जानथाया जाहैबाय नैजौ थामजि किल'मिटारसोफ्राम जागोन आङो ट्रेनजोंनो दावबायनानै फैदोंमोन नोंथां ट्रेनजों दावबायोबा जोंहा राङाबो खम थाङो आरो सहैनायाबो थाब सहैयो आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा बासजोंबो फैनो हागोन नोंथां बासनिबो गोबां सुबिदा दं क'क्राझार सोहोरनि ओमफ्राय गुवाहाटिसिम फैनो बासजों खमैब्लाबो नोङो थामजौ एबा ब्रैजौसोनि गेजेराव गुवाहाटि हरसिम मोनफैगोन बेयाव मोनफैखांनायनि उनाव आं गोबां जायगायाव बेरायबाय नोंथां जेरै आङो गिबियाव आङो थांदोंमोन गुवाहाटिनि जुनारसालियाव बेयो गोबां गुवार आरो बेयाव गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरा दङ बेयाव आङो नुनो मोनदोंमोन मोसा मैदेर गान्दा मै
सिंह मुफुर जिबौ गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउला गलेरफोर दंमोन गान्दाफोर दंमोन आरो गोबां रोखोमनि मोख्रा आरो गोबां रोखोमनि मै फोर जों नुनो मोनो आरो ना नोंथाङा बेयाव बेरायफैनो हागोन बेरायनो मोजां जायगा बेयाव बेरायफैबा नोंथाङा गासैबो रोखोमनि जिब जुनारखौनो नुनो मोनगोन नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा दङ आसाम स्टेट मिउजियाम नोंथाङा बेयाव फैनो हागोन बेयाव जोंहा गोदो गोदायनि गोबां नेरसोनफोर नुनो मोनो नोंथां बेयावबो नोंथाङा बेरायफैनो हागोन बेयाव गोबां गोद गोदो गोदायनि राजा महाराजाफोरनि माखासे गोबां जोंनि रायजो जालांनाय गोदो गोदाय माबोरै रायजो जालाङा बिदिनो गोबां फुराना फुराना माखासे बुस्थुफोरा बेयाव जोङो मिउजियामाव मोजाङै जोथोनै लाखिनाय जादों बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा नायनो हागोन आरो बुजिनानै लानो हागोन नोंथां बेबो जोबोद मोजां बेरायथावथाव जायो नोंथाङा बेरायनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथाङा गुवाहाटियाव फैयोब्ला मुंदांखा ब्रह्मपुत्र दैमानि गोजौआव थानाय सरायगाद दालां खौबो नोंथाङा नुनो मोनगोन जाय जाय सरायघाद दालाङाव सिंजों ट्रेन नि साइथिं एबा लामा दं आरो गोजौजों गारि मथरनि हान्था मेलानि थाखाय सुबिदा दं बेजों लोगोसे नोंथाङा फैयो बा बेयाव नुनो मोनगोन मुंदांखा मुंदांखा मन्दिर जेरै कामाख्या मन्दिर बसिस्थ' मन्दिर आरो बालाजि मन्दिर बेफोरबो दं आरो नोंथां कामाख्या मन्दिरा जोंहा गुवाहाटिनि एसे साहा थानाय निलासल हाजोआव दङ बेयावबो नोंथाङा बेरायफैनो हागोन बे कामाख्या मन्दिरा
औ मोनसे मनदिर थाखाय जोबोद सक्ति गोनां
मन्दिर आरो बेयाव नोंथाङा खुलुमफैयोब्ला नोंथांनि साननाया दाफुङो होननानै फोथायो कामाख्या मन्दिराव बोसोरफ्रोमबो जुन दानाव जोंहा अम्बबासि मेला जायो। बेयाव गोबां दावबायारिफोरानो दावबायफैनानै गावसिनि साननाय एबा लुबैनायखौ बेयाव। ओ बिफैयो आरो नोंथाङा बे फुजिनायजों नोंथाङा मोननो बाहायो। बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो गुवाहाटिनि। गुवाहाटि सोहोरनि खाथियावनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन दैमा गेजेराव थानाय दिप दैमा दिप होननानै बुंनाय जायो।
बेखौ जोङो उमानन्द टेम्पोलबो होननानै मिथिनाय जायो उमानन्द हाजो बेबो जों इंराजियाव बेखौ पिक आइलेण्ड होननानै मिथिनाय जायो बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन। दैमानि गेजेराव। ह दिन नोंथाङा बेखौ माखासे नावजों थांनानै। बेयावबो बेरायहैनो हागोन नोंथां बेयाव। जोंहा उमानन्द टेम्पोल मन्दिर बियो दङ बेबोनो जोबोद मोजां जायगा नोंथाङ बेयाव थांनानै माखासे। मन्दिरफोरखौ नायनानै बेयाव खुलुमनानै। फोर लानानै फैनो हायो नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा दै गुवाहाटियाव दंबावो जोंहा रुपबोयो जायखौ जोङो साहा। गुवाहाटिी आरो खोला गुवाहाटि बेखौ फोनामज गोजौजों बेयावबो नोंथाङा।